खोनादों?
औ बिदिबा आं फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय
औ
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आरो बे आय दायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय बा ओंख्रिफोर आरो जोंनि जौ लोंनायफोर बे जाबाय दोरोङारि आरोना गोदो गोदायनिफ्राय जों जाबोबाय थानाय आरो थिखालावहा जोंनि बर' हारिया माब्रै बे जोंनि जानाय लोंनायखौ जों एसे सोलायनो हमदों। जोङो एसे मा मा ओंख्रिफोर जायो आरोना आथिखालावहा। बेखौबो आरोना जोंनि दोरोङारि ओंख्रि आरो दायो गोदान महरै लानाय जों ओंख्रिफोर। बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां औ दा दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' जोंहा गुबैयै जोंहा अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि, नारजिजों अमा बा जोगोनाथ, खुमब्रा बेफोर नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनानै लाबोनाय मैगंफोर खानानै लाबोयो। जेरै मानामुनि ओ माइसुन्द्रि, अन्थाइ बाजाब मस्ला आरो बेबायदिनो ओ माथिगालदाब आरो कलम' होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव बे दैयाव मोननाया नोंथां आरो दङ आरो जेरै जोंहा ओ हाग्रायाव मोननायनोबा आरो बे बुथुवा, खुथ्रा बेफोर मैगंफोर। बेफोरखौबो जायो नङाबा मैद्रु ओंख्रि बायदि जायो बेखौ जोङो औ दा बेफोरनो ओ दोरोङारि ओंख्रिया ओ अनलाजों दाउजों दाउला खासि बा साबसिन गोथावसिन जायो आरो ना। औ आरो बेबायदिनो दङ जोंहा नारजि अमा। आरो जोंहा अमा बेदरजों ओ खाजा जानाय होनना बुङो जों अमा बेदरनि खाजा। बेहाय भब' बिथै बेफोर थायो नङा होमबा। औ बेफोरखौ खाजा जानाय होनना बुंनाय जायो। आरो बिदिनो ओ जोंहा गोदान गोदान ओंख्रिफोर जानाय जायो आरो आथिखालावहाय। जेरै ओ जोंहा दालिफोरखौ जों गोबां जानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव आलु दालि बा जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर ओ जेरै आरोबाव ओ जोंहा सबायजों दालिजों गलायनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो। नङा होमबा औ आरो बेबायदिनो जोंहा बे गोजां बोथोरनि ओ गुबुन गुबुन थान्दा बा गुसु जायगायावहा आबाद जानाय बेबादि स्कुवासना होनना बुङा जों नोंथां? आलु बायदिनो बियो बेफोरखौबो जों जानाय नुयो आरोना नोंथां। आथिखालाव दा बेबायदि दिबा नोंथां ओ जोंनि दोरोङारि जानायनि खान्थिफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा आरो जों मा मा मस्ला
औ नंगौ नोंथां औ जोङो दोरोङारि जानाय होनोबा नोंथाङानो जेरै बुंलांखाबाय जोङो ओ बिदिनो जोङो अनला ओंख्रि खौ जों जायो बांसिनानो दोरोङारिफोरा जोङो लाइनि अनला, बिदिनो जोङो लाफाजों लाइजों जों ओंख्रिखौ संनानै जायो थिग बिदिनो जोंङो ओ खुमब्राजों दाव जों संनानै जायो थिग बिदिनो खुमब्राजों ओजेरै हांसोखौफोरखौबो जोङो संनानै जानायखौ जों नुयो। नङा होमबा? जेरै खुमब्रानि गोराननिबो अनला जायो जों मानसिफ्रा आरो जों खुमब्राखौ बोरायबोला जों खुमब्राखौ मिहि हानानै फोराननानैबो जोङो गोबावसिम जानायनि जोङो बिदि उम खालामनाय खान्थिया जोंनियाव दोङो आरो नोंथां। गोदोबो जों खालामोमोन आथिखालावबो जाय खुमब्रा बोरायखौ जोङो फिसा फिसा मि हानानै जों बेखौ सान्दुङाव गोरान फोराननानै जों बेखौ भैयामाव सोना दोननानै जोङो एसे एसे जानायखौबो जोङो नुयोमोन आरो बेखौ माने अनलाफोराव गारलानानै होनानै बिनि सेन मोनामनायखौ जों लानानै जायोमोन। आरो नोंथाङा बुंबाय जोङो गोदान ओंख्रि होननानै बुंनायखौ आं बुंनो सानदों नोंथां। आथिखालावथ' जों गोबां ओंख्रिखौ जोङो मोननो थाङो गोदान ओंख्रिखौ नङा होनोमबा जायफोरखौ जोङो बिन बेफोरखौथ' जों गोदो मोनजायामोन आथिखालाव जों बेफोरखौबो मोनो। बिन, केपसिकाम नङा होमबा जायखौ जोङो ब्रक'लिन होननानै बुङो। गोसोम बे गोथां गाबनि बियो बेयो फुलकबिया बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनो बेफोर गंखौ नाफोरजों जायोब्ला जोङो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां बिफोरो आदार आरो जोङो गोबां ओंख्रिखौ जोङो जायो जेरै साम'आथ' जोंनि एंगार हायै दा दैज्लां बोथोर जोंनि दुब्लि फोथाराव बा हाखर बा दैसाफोराव जोङो दायो साम'खौ मोनसोगारो नोंथां। बे समाव जोङो साम'खौ लायनानै जोङो लाना फैनानै जोङो साननै सानथाम जोङो सोमनानै दोनगोन। बिनिफ्राय बेखौ खिगार होखांनानै लेथ्राखौ जोङो गारगारनानै आरो बेखौ मोजाङै सुख'नानै जोङो बिनि खिथुखौ दाननानै आरो बिनि खुगाखौ जों बोखाबनानै जोङो बेखौ संनानै जोङो जानाय जायो आरो सबाय ओंख्रि।
नंगौ।
बे जोंनि दोरोङारि जानाय। आरो बेजों लोगोसे जों बर'फोरा नाफामखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जोङो नाफामखौ जों बर'फोरा जायो आरो नाफामा जोंनि थाखाय जोबोर खहाब गोनां बेयो बर'नि ओ जाग्रा खायद'। गुबुन हारिया बेफोरखौ बारा जाया नाथाय जोंनि बर' हारिया बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जागुयो आरो आरो जोङो लोगोसे जे जोङो बर'फोरा बिदिनो गोबां ओंख्रिखौ जोङो जायो। दोरोङारि हिसाबै जोङो जेरै दायो दैज्लां बोथोर जोङो लाफा सायखं अन्थाइ बुजाब लोगोसे ओ सिब्रु मैगंफोरखौ जोङो ओ दुब्लि फोथाराव मोनगोन। बिदिनो जोङो दिंखिया मैगं दिंखिया जायखौ दिंखिया बिजौ बेखौबो जोङो बर'फ्रा जायो। गोबां मोनसोगारो दायो दैज्लां बोथोराव जोङो थिग बिदिनो जोङो बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै सजना ओंख्रिखौ जेरै नाफोरजों बा दालिफोरजों जों संनानै जायो बिदिनो सज' ना बिलाइ बेखौबो जोङो ओ खारै जायो जोङो बर'फ्रा खारैआ जोंनि मोनसे
औ नोंथां।
औ बेखौ जोङो खारै जायो। थिग बिदिनो जोङो थाइगिरखौबो जोङो नाफोरजों अनला संनानै जायो। लोगोसे जोङो खोरदै जायखौ जोङो खामरेंगा होननानै बुङो। बेफोरखौबो जोङो अनला संनानै जोङो जायो आरो दा दैज्लां बोथोरनि ना फिसा लकेलफोरजोंबो जोङो बेखौ जोङो रदबनानै जानायखौ नुयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जों बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जोङो ओंखामजों जायो आरो जोङो गोबां एंगारनो हायै आरो जोंनि ओनसोलाव दङ थालिर फस्ला बेफोरखौबो जों बर'फोरा जायो थालिर बिजौनि जायखौ जोङो सिंनिफ्राय मादाखौ जोङो दानग्लिनानै जों बेखौ अनलाबो जायो खायफाया बेखौ खारैबो जायो आरो नोंथां।
नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ मोनबावनो हायो जों खारं बिबारखौबो जोङो गोबां नाजों अनला जानायखौ जों नुयो दायो खारं बिबारा जोङो बारो आरो। दैज्लां बोथोराव बेखौबो जोङो जानायखौ जोङो गोबां नुयो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो औवा मेवाखौबो जों जानायखौ नुयो नोंथां।
नंगौ सेवालि बिबारजोंबो जों अनला जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ आरो जों लोंनाय होनोबा आं एसे फोरमायनोसै आरोना नोंथांनियावहा
औ
दा लोंनाय होनबा जोङो बेखौ जों सरासनस्रायै माइ बा माइरंजोंनो बानायो आरोना जोङो। जोंनि दोरोङारि जायखौ जों लोंनाय बुङो।
औ
जौ लोंनाय आरो
औ नंगौ नोंथां
माने बेखौ जोङो माइरं खौ जोङो ओंखाम बायदिनो संग्रोना लायो सिगाङाव।
औ।
बे ओंखाम संनायखौ जोङो फोरानना दोनो दसे। गुसु जानो थाखाय जों बेखौ प्लास्टिक बा जिखुनु ओ‌ थालिर बिलाइफ्राव जोङो बना दोनो आरोना। गुवारै आरोहाय बेखौ जोङो एमाव लादुखौ जोङो बेहाय ओ गुन्दै खालामनानै जों सारना होयो आरो मिलायना होयो ओमफ्राय बिलाइ होनानै जों बेखौ खासथाबना दोननो हायो थालिर बिलाइजों नङाबा आथिखालाव जों प्लास्टिकफोर मोनो बे प्लास्टिकजों खाथबनानै खासथाबनानै दोननो हायो आरो जाहाथे बेयाव बारा हाबनो हाया जाथों होननानै ओमफ्राय उनावहााय बियो जेब्ला सान हरथाम हरब्रैयावहा बियो ओ बिदै ओंखारनो हमो आरो बिदै ओंखारो दा बे बिदै ओंखारनायानो जों बेखौ जों सरना लोङो बा दैजों नङाबा ओ थोंजोङैनो जों जुदि बिदैखौ जोङो हायखांनानै लोङोबा ओ गोदै मोनोलोङो आरो जों आरो बियो मोजां आरो जौआ लोंनो थाखाय बे जौआ जोबोर मोजां मोनो आरो बेखौ जों बांसिनानो बे जौ बिदैफोरखौ जोङो गोलोम बोथोराव गरम बोथोरावहा जों लोंनाय खौ जों नुनो मोनो आरो मालाबा जोंहा फोथायनायबो दं बे बुङो आरोना जोंनि आइ -आफामोन बा जोंहा आजै -आजौ आबै -आबौमोना जेब्ला नोंथांना बे दै लोंनायाव खम जायोब्ला हासुदै गोजा ओंखारोबा बा गोमो ओंखारोबा औ बे जौ बिदैखौ गिलाससे बा गिलासनै लोंनो हाबा बे हासुदै गोमो ओंखारनाया गोजों जायो होननानै फोथायनाय दङ आरो बेफोर फोरबो मोजां गासैबोथ' जौआ बांद्राय लोंबाथ' गाज्रिखा नङा बा देहानि थाखाय बेखायनो बेफोरखौ जोंनि सुबुंफोरा एसे एसेल' लोंदों आरोना गोदो- गोदायनिफ्रायनो औ आरो बेयो बेखायनो जोंहा जौ बिदै बा माइब्रानि बिदै लोंनायफ्रा बा जौआ जोंहा जि आइ टेकबो मोननो हादों आरो बे नंगौ।
नोंगौ नोंथां बुंनाया जेनेबा जों बर'फ्रा दाबो जौ लोंनाय हुदाया जोंनि बर'फोरनियाव दङ नङा होनोमबा जों बर'फोरा जौखौ मोननै होननानै बुङो जेरै जौ बिदै आरो जौ गोरान नङा होमबा
नोंगौ‌।
माने जौ गिसि आरो जौ गोरान नङा होमबा जाय गोरान आं बेखौ फंनैसो बुंनोसै जेनेबा जायखौ जोङो जौ जायखौ जों लौ जौ लोंखान्दा सेरा अफ्रि बेनिफ्राय जोङो बै जौ गोरानखौ जोङो बानायनायखौ जों नुयो आरो बेखौ जों जौ गोरानखौ बोरैहाय बानायो होमब्ला जों गिबियावनो जोङो गाहायाव जो खान्थायाव जोङो जौ जोङो बे जौ सेराखौ जोङो लानाय जायो अफ्रिखौ बेनि उनाव जोङो गेजेर थोर्फुआव जोङो जोङो मोख्रा खर'खौ जों होनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बिनि सायाव जोङो दै होनानै जायो आरो हान्था गिदिराव माने बे हायाव हा सिङाव जेसेबांनो हिट जागोन एसेबांनो बियो दैया सासिन गरम जानानै बिनिफ्राय गेजेर बे जोंनि मोख्रांखाव बियो गुदुं जानांगोन आरो गुदुं जानानै बियो सिं फारसे माबागोन आरो बियो नङा होमबा सिं फारसे बियो गोलैलांगोन आरो बेखौ जोङो बथलफोराव जोङो सोनानै दोननो हायो आरो। बिदिनो गोबाव समसिम जों लोंनोबो हायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायाव औ गोजोनथों।